औ नोंथां ओ मा खबर नोंथां? अ' ओ नोंथां नां-नांगाल जांग्रा दंमोन दिनैहाय नोंथां। बेयाव हनै दासोजोबदों जोंना जानाय लोंनाया।
आदसा आदसा नांगोल जांख्राना?
औ ओमफाय नोंथां जेन'बा हरखाबै कल हरनायनि आन्दोआव माबाफोर दं नामा नोंथां? माबै दं होननानै हरदोंमोन नोंथां ओमफ्राय दा नोंथां औ नोंथां दे बुं दे।
दोनि जारिमिन बायदि आंनो एसे
अ' नोंथां नांगाल जांख्रानि बागैना नोंथां अ अ अ दे जागोन दे नोंथां। जेनेबा नांगाल जांख्रा होनोबाथ' जोंनि बर'फोरनि मोनसे एंगार हाय रंजानाय बायदि फोरबोआ बा बोथोरानो जेनेबा नै दाथ' दैज्लां बोथोर आ माइ गायखांनायनि बोथोर माने गायबाय सोरबा सोरबा जोंनाथ' जोबबाय नांगाल जांग्राबो जाखांबाय। दा आं बिनि बागै फोरमायसै आरो नोंथांनो उम गोदोनिफ्रायनो जोंना बर'आव मा सोलिबाय नोंथां जेन'बा माइखौथ' जोबोद बुरजा बुरजा गायखायो जेन'बा दाबो गायो बुरजा बुरजा बेवहाय मा जायो जेन'बा गोदोहाय ओ खामानि मावग्राफोर बा दाहोनार बाथियाथ' जोंना साब्रै साबा जाखायोमोन गोदो बर'फोरनियाव माइयाबो बुरजा बुरजा गायो नालाय बेवहाय मा जायो ओ जेन'बा माइखौ गायै गायै गायगोन जेन'बा से दान गाहाम गायखागोन माइखौनो बेनि उनावहाय मा जायो मावग्राफ्रा बा न' खाथिनि सोरबा गायफाग्रा बा दाहोना रुवाथि हालौवग्रा जेनेबा गायग्रा बिसोरो ओरैबादि मेंग्लिखायो आरो। बेवहाय मा जायो जेनेबा माहाजोना जेनेबा जोंना गोदो बर'फ्रा माहाजोनानोमोन बर' माहाजोना मा खालामो जेनेबा आंना दाहोना रुवाथिफोरा ओ ज्लाङाव माइ गायै गायै बा दुब्लियाव थाङै थाङै जोबोद मेंबाय बा दुखु दाहा सहायनांबाय एखमबा अखा सि जानाय एखमबा सारन्थाइ गावलाबायनाय एखमबा बारहुंखा बेफोर बेफोरखौ सौसिनानैबाबो एखदमबारे बोथोरजों मोगा मोगि बिथांमोना दुब्लियाव ओ थांनानै माइफोरखौ गायनानै एकदमबार खस्थ' मस्थ' फोजोबो आरो ओ बेनिखायनो मा सानो जेनेबा माहाजोनना एथ' बिसोर खस्थ' खालामबाय आं बिसोरनो बारा रंजानाय होनो हायाबाबो एसे दुब्लि बारियावनो एसे रंजानाय बेखौ होनोसै साननानै मा खालामो नांगाल जांख्रा बेखौ खालामदों आरो बेवहाय ओ मानि थाखाय खालामदोंबा बेनो जाहैबाय। आरो नांगाल जांख्रा होन होननाय माने जेनेबा गोदो बर'फोरा जोंना दानि बायदि ट्रेक्टरजों मेसिनजों बिदि हालेवनाय माने गैयामोन नांगालजोंनो जायोमोन नालाय मोसौ हालौवो ओ बेनिखायनो नांगाल जांख्रा बेखौ खालामदों आरो। ओ बेवहाय मा जायो ओ जेन'बा माइखौ ओ गाबोन बा दा बायदियाव गायखांगोनानो ओ ओमबाबो जेन'बा दाथ' मोनाबाय सानावसो खालामो नालाय नांगाल जांख्राखौ गाबोन फुंनि थाखाय दंब्लायसे बा दंब्लायनै दोनगोन आरो। बेवहाय मा खालामो जेनावबा एकदमबारे बेयाव फोजोब हैगोन जेन बेव माजागोन ओ गामिनि गायफापग्राफोर ओ दाहोना रुवाथि बेसोरो एकदमबारे माइखौ गायखांसै गायखांसैआव एकदमबारे बेयाव रंजा खुसि गायगोन। गावजों गाव हाब्रु फुनलायगोन गावजों गाव एदावलायगोन हाब्रुआव नाख्लायलायगोन सोरखौ सोरनोबा बेलाव होदेरलायगोन बिदि एखदमबारे रंजा खुसि बै से दान गाहाम माइ गायनायनि दुखु दाहाखौ बावगार होनानै बेफोरबायदि रंजालायो आरो उनाव माइखौ गायखांगोन जेनेबा रंजाखांगोन ओ हाब्रु हाब्रुजों गेलेलायगोन हाब्रु सारलायगोन बै हाब्रुफोरखौ बिसोरो मा खालामो बिथांमोना ओ जेनेबा गामिनि बा नङा दैसानि एबा न'आव थांग्रायाव मोनलांनाय जाम्फै दंग' बे जाय साफा जाखायोमोन गोदोहाय बेयाव गावसिनि मोदोम सुलांनानै न' बारसे ओ दावखोलाङो आरो बेयाव मा जायो माखासेया संग्रा खावग्राया हजों न'आव थाबोखायो बेयाव खालि रंजानायल' नङा बेयाव गोबां रोखोमनि बर'फ्रा गोदो जानाय लोंनायबो जायो ओ बेवहाय गुबै नांगाल जख्रानि ओंख्रियानो जाहैबाय खुमब्राजों हांसोजों बेयाव मा जायो नांगाल जांख्रानि थाखाय बर'फोरा गोदोहाय बर'फोरनि न' संग्रा न' ओंखाम संग्रा जायखौ मा होनो इसिं बेयाव मा खालामो खुमब्रा गिदिर मोनसे थाइसे एकदमबारे फुरलायलायनाय बेखौ उखुमाव खाग्रावनानै दोनखायोमोन। आरो ओ हांसो मासे मानै मासेयाव थोखैया मानै माथाम एखदमबारे फिसिनानै दोनखायोमोन ओ दैज्लांनि थाखाय जायखौ नांगाल जांख्रायाव जागोन होननानै ओमफ्राय बेखौ खुमब्राजों हांसोजों एकखदमबारे संनानै दोनखागोन माखासे बेवहाय मा जायो ओ बेदरनि आलि जौनि फुख्रि जाबाबो जाख'नो हाया एकदमबारे जागोन दुब्लियावबो रंजागोन ओ न'आवबो एकदमबारे जायै लोङै जौ लोङै मोसागोन रंजागोन बेबायदिनो बिथांमोनहा मा खालामो नांगाल जांख्राफाखौ फालियो आरो दैज्लाङाव से दान नै दान माइ गायनायनि दुखु दाहाखौ बे नांगाल जांख्रानि गेजेरजोंनो बिथांमोनहा बिदाय हरो। आथिखालावबो ओ बेयो सोलिबोगासिनो दङ आरो जोंहाबो दिनै बिदिनो खालामदों माइगाय माइ नेग्रा खामलाफोर माखासे आरो ओ ननि ओ सो माफोर आरो दाहोना रुवाथि बिथांमोनजों जोङो ज' एखदमबारे माइ गायनानै रंजाखुसि दिनै नांगाल जांख्राखौ फालिदों नांगाल जांख्राल द ओ होनदों हय जों देग्लाय मा खालामनो देग्लाय माने दानि बोथोराव खालामो नांगालखौनो बांद्राय बाहायला बाहाय खालामानो डाइरेक्ट ओ ट्रेक्टरजोंनो खालामो बुंनो थाङोब्ला आजिखालि नांगोल जांख्राखौ ओ ट्रेक्टर जांख्रा बा रटार जांख्रा बे नामजों सोलायनाया साबसिन जासिगोनबायदि मोनबाय आङो अब्ला मा खालामनो जोंनि बर' फोरनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नामखा फोरबोखा बेखायनो बेखौ जों सोलायनोबो नाङा जोंहा बेखौ ओ देनां इयुनसिम लांनांगौ बेखौ आं सानो आरो नोंथां दा नोंथाङा नांगाल जांख्रा होनबाथाय बुजिबायना नोंथांब औ नोंथां बुजिबाय औ नङा नोंथां थालिर बागानाव आं नोंथाङा थालिरबागान
थालिर बागान मावो नोंथां गोबावनो जाबाय आं मावनाया ओरैनो
स्नि बोसोर सोआनो जाबाय अ होनोमबा नोंथां नोंथाङाथ' मोजाङैनो खामायोदां थालिर बागानजों ना? खामायनायाथ थालिराव मुलाम्फाया दङलै नोंथां औ दे नोंथां हब्ला एसे थालिर बागाननि बागै एसे मोजाङै गुवारै बरायना होदो नोंथां। नंगौ ना नोंथां अ दे नोंथां दे अब्ला नोंथां मिथिना लानायाबो मोजां उन समफोराव नोंथाङाबो मावनो गोसोबा मावनो हागोन।
औ गिबियाव जोङो थालिर आबाद मावनो होनोब्ला जोंनो मोनसे एसे
एसे हा नांग्रोगोन नोंथाङा एसे गोबां बिबांनि हा दङब्ला मोजांसिन आरो औ जनोबा हा गैयाबाबो मोजां जायखि जाया नोंथाङा खम बिबाङाव गायनो हागोन हा गैयाब्ला औ आरो हा बुरजा दङब्ला गोबां बिबाङाव गायनो हागोन।
मुलाम्फायाबो गोबां जागोन गिबियाव जोङो थालिर बिफां गायनो थाखाय जोङो जि थालिरनि जोलै खौ जोङो नागिरेग्रोनांगोन नोंथाङा मा थालिरखौ गायनो नागिरदों थालिरखौ मोजां जोलैनि होनोब्ला जोङो
ओ मालबग थालिर बिनि दिमाना जोबोद गोबां औ औ औ बे मालबग थालिरनि
ओम बिबाङा ओरैबायदि जेन जोङो मोनसे जि बिदां थालिरनि मोनसे जि बिदां फिथाइनि मोनसे बिदां बेयावनो जोङो
स्निजौ बा दाइनजौ गाहामा बुहुत आरामसे मोनो नोंथां औ औ औ फांसे बिफाङावआरो स्निजौ बा दाइनजौ
आरामसे मोन गिबियाव जोङो ओ गायनो थाखाय जोङो मोजां जोलैनि थालिर फुलि नागिरनांगोन फुलिनि थाखाय नोंथाङा गुबुन
गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनांगोन ओ गुबुन जायगानिफ्राय होनोब्ला जोङो गुबुन आबादारि जेनेबा सोरबाफोर
थालिर बागान मावखादोंब्ला बिनि बागानाव थांनानै जों गोरलै गोरलै जि थालिरनि ओ
फिफां बेखौ जोङो जावखुनानै लाबोनांगोन आरो नोंथाङा मोजां लोगोला नोंथाङा ओरैनो हरोब्लाबो ओरैनो लाबोदो आरो नोंथाङा अ फैसा लुबैयोब्ला नोंथाङा फैसाजोंखौ बायनानै लाबोनो हागोन आरो। लाबोनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ गायनो थाखाय गिबियाव नोंथाङा हाखौ मोजाङै एवनानै लानांगोन आरो फिनसे बा माने खालायनानै लानांगोन आरो थालिरखौ गायनो थाखाय हालेवखांनायनि उनाव नोंथाङा थालिरखौ अ बेसेबां जानथायनि गेजेराव गायगोन फांनैनि गेजेराव बेसेबां अ जान्थाय दोनगोन गेजेराव बे नोंनि सायाव आरो बेखौ जखा सुखांनायनि उनाव नोंथाङा हाखर जावनांगोन औ औ हाखर जावनायनि उनाव नोंथाङा बै अ जि हाखर बे हाखरनि सोरगिदिं जायगाखौ साफा खालामनानै लानांगोन
आरो बेयाव जे हाग्रा रज'यो अ गुबुन- गुबुन गोरलै- गोरलै बिफांखौ रज'यो बे बिफांखौ नोङो साफा खालामनानै लानांगोन साफा खालामनानै नोंथाङा बै हा
खराव हासारखौ होयोब्ला एसे बिबाङाव होजायो खिन्थु गायजेननायाव हासार होआबा मोजां आरो नोङो बै हाखराव थालिर फुलिखौ लाबोनानै अ मोजाङै गायफैनांगोन
गायखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ ओ मोजाङै
जोथोन लानांगोन सोरगिदिं फिनसिं सोनांगोन बिदिनो गायखांनानै जेब्ला थालिरा अ जाखांबोयोब्ला अ थांबोयो आरो गायनाया अ जेनेबा नै बा
थाम दाननि गेजेराव थालिर फांसेया मोजां जाबोयो बे मोजां जाबोनाय थालिरखौ आरो नोंथाङा साबसिन खालामनो थाखाय बे थालिरनि अ से फुटसो गोजानाव सोरगिदिं आरो सोरगिदिं से फुट- से फुट ओरै
सोरगिदिं दुलुर बेयाव नोंथाङा ओरैनो आसिसे-आसिसे गोथौ हाखर जावनानै लानांगोन सोरगिदिं बै सोरगिदिं जावनाय हाखराव नोंथाङा ओरैनो ओ बो-बोसोराव
खननैयै
हासार होनो नांगोन जेब्ला हासार होगोन अब्लासो थालिरा मोजाङै जाखांबोगोन अ मोजां बिबांनि फिथाइ मोनगोन नङा होमबा नोंथां औ हासार होखांनायनि उनाव जेब्ला अ अ हा थालिरा मोजां जाबोयो अब्ला बै थालिरा गोबां बिलाइ खिलियो बै बिलाइ खिलिनायाव नोंथाङा बिलाइ बोराय बोराइखौ दानै-दानै होबाय थानांगोन नोंथां दाननानै गारबाय थानांगोन आरो बै थालिरनि बागानाव नोंथाङा सम-सम दै सोबाय थानांगोन जेब्ला मेसें बोथोर जायो अब्ला नोंथाङा दै सोनांगोन दैज्लां बोथोर जायोब्ला मै नोंथाङा मोजाङै अ जोथोन लानांगोन आरो जेब्ला अ दै सोयोना नोंथां अ नोंथां जेब्ला बै थालिर
बागानाव दै सोयो अब्ला थालिरनि फिथाइया थाब मोना नोंथाङा जेब्ला थालिरखौ गोबाव समसिम लाखिनो सानो अब्ला नोंथाङा बै बागाननि सिङाव दै सोना दोन अब्लाथाय ओम बै थालिरा थाब मोना आरो-आरो थालिरखौ नोङो मोनसे उम जे थखा बेयाव नोंथाङा फांसे-फांसेल' थालिर लाखिनांगौ गोबां बिबांनि थालिर लाखियोब्ला जोंहा थालिरा गब्ल'वा फिथाइया गब्ल'आ बेखायनो जोङो थालिरखौ फांसे-फांसेल' लाखिनांगौ जेब्ला बै
थालेर
नों जि गिबियाव गायजेदोंमोन बियो देरनानै जेब्ला फिथाइ होयो फिथाइया रायो बै राफुनाय समाव नोङो गोरलै खिलिनाय बे खिलिनायखौ फांसे दोननांगोन बा फांनै दोननांगोन ओ फांसे फांनैनि ओ बांसिन दोननो मोननाय नङा आरो
बांसिन दोनोब्ला जोंना बै फिथाइआ गल्ब'हैया बेनि थाखायनो जोङो फांसे फांनै दोननांगोन बिनि उनाव जेब्ला बै फिथाइया रायो रानानै जेब्ला बे फिथाइखौ दानो दानानै जोङो बै बिफां बोराइ बिफां बोरायखौ नोङो दानस'नानै होनांगोन
आरो ओमफ्राय बै जि गोरलै खिलिदों बेखौ दोननांगोन ओ खमसे खम नोङो फांसेखौ दोनथारनांगोन आरो फांसेनि बारा दोनोब्ला एसे खस्थ' मोनो बिफाङा ओरैनो फांनैखौ दोननो हायो फांसेया साबसिन जायो आरो बिदिनो नोङो बे फांसे दोननाया देरनानै फिथाइ थायोब्ला आरो गुबुन फांसे गोरलैखौ दोनलायनांगोन बिदि नोंथाङा ओ उन समावबो खालामलांबाय थानांगोन आरो ओमफ्राय आरो बे सोरगिदिं जायगाखौ फोसाबलांबाय थानांगोन बिदिनो फिथाइखौ दाननानै नोंथाङा
ओ
ओ बाजाराव फानहैनो हायो जेरै जोङो दहायनो आं बुंदोंमोन ओ जे बेदा मोनसे ज थालिर बिफां फांसेनि जि फिथाइ गासै फिथाइ बेयाव जोङो स्निजौ बा दाइनजौ रांखौ आरामसे मोनो नोंथां
आं बाथ मोजां नोंथां औ मोजां नोंथां जोबोर मोजां ओ नोंथां औ नोंथां ओ